गोजोन मोनाबिलि
जोन मोनाबिलि जाासिहरनाय थाबाय दायो जोङो सारना लानाय आयदानि सायाव एसे रायज्लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे सोंजागोन
नोंथाङा बे ओ जों सायख'ना लानाय आयदाया जादों जौ जों बर' हारिनि ओ जौ जायखौ जों सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बानायबोगासिनो आरो बेयो जोंनि बर' हारिनि औ ओ माब्लाबो एंगार हायि मोनसे गोनां सम्पदबो बुंजागोन आरो औ ओ दायो बिदिब्ला जों जौखौ जों मोननै रोखोमनि बानायनाय जायो जौ गिसि आरो जौ गोरान दायो नोंथाङा बे जौ गिसिखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि सायाव एसे बुंफोर'नानै होदो
जौ गिसि जौ बानायनो थाखाय जोंनोथ' मा नांगोन एमाव नांगोन नङा होमबा
औ
एमाव नांगोन बे एमावखौहाय बानायनाय जायो आरो ओ मा बुंगोन माइरं माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरोना माइरंखौहाय देबाय देनानै गुन्दै खालामबाय अ बिदिमोन ना औ गुन्दै खालामबाय बेनिफ्राय बेयाव बे माइरंआवहाय ओ बै जे मोखोना बिलाइ ना मा होनो सि नायो दा नोंथाङा मोखोना बिलाइ बेखौहाय औ मोखोना बिलाइखौ जों बे माइरंखौ जों जमा देयो आरोना दे नानै हाय बानायनाय जायो एमाव
औ
उनावहाय ओ बेखौ जौआव होयो आरोना जौखौ ओ जौ संनो थाखाय जौ बानायनो थाख खाय माबा ओ मा बुंगोन बेखौ माइ एरं खौ आरोना मा ओ माइरंखो संबाय
औ
खोनादोना माइरंखो संबाय संनानै संनानैहाय बेयाव ओ संनानैहाय दिहुनना दोनबाय आरो ना माइरंखौ
औ औ
हुनना दोननानैहाय बेयाव ओ एमावखौ फोनो आरो ना एमावखौ फोनना होयो फोननानै इदि बिदिनो मोजाङै फोननानैहाय दोनो दोननायनि उनावहाय जौ जायो आरोना
औ जोबोद मोजां नोंथाङा बे जौ गिसिखौ माबोरै बानायो बेनि सायाव बुंफोर'नानै होनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो बेफोरबायदि उम जोंनि
खोनायाखै नोंथां
नोंथाङा बेजों जोंनि हारिनि जा जौ बानायनाय नेमखान्थि नोंथाङा बे जोंनि जोंनि हारि रिनि जा जौ बानायनाय नेमखान्थि बेनि सायाव बुं खोनादोंना नोंथां नोंथां हेल' हेल' नोंथां
खोनादो हेल' नोंथां
हेल'
औ खोनादोंना खोनायाखै